खोना
औ नोंथां खोनादों खुलुमबाय।
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
ओ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दङ।
हेल' नोंथा।
औ नोंथां।
औ। ओ आदसा एक्सुलि आं नोंथांजों ओ जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनाय बिनि सायावसो फंनैसो सावरायनो होनना सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नों थाङा आंनो फोरमायना होदो जे जोंनि बर' ओ समाजावहाय मा-मा आबाद मावो।
औ नोंथां जोंहा आबाद मावो बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रो खोमनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लां बोथो बोथोरावहाय आलदा आबाद आरो मेसें बोथोरावहाय जोंहा गुबुन आबाद मावनाय जायो जोंहा। उम गिबियावनोथ' जोङो जानो थाखाय माइ आबादखौनो मावग्रोनाय जायो। बेखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। ओ जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो माइलि सोमग्रोनाय जायो। माइलिखौ जोंहा साननै बा सानथामनि थाखाय औ फुख्रि बा दैमायावहाय जोंहा फाथोनि बस्थायावहाय सोनानै गोरा खाथामनानै सोमनानै दोननाय जा यो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सानथामसो जायोब्ला बोरियाव बोखांनानै लाबोयो। आरो जों खामसालियाव दोनफैनानै बिखौ एसे फेनस्रानानै होनाय जायो दैखौ सर'नो थाखाय। बेनि उनावहाय जोंहा बिखौ फाथो बस्था बा थालिर बिलाइ थास बिला इजों खोबनानै दोननाय जायो। जेब्ला बियो गरम जानानै गाजा बेरगोन अब्लाहाय जोंहा दुब्लि फोथाराव हालेवनानै दोननाय हायावहाय बिखौ जों फोनो होननानै लांनाय जायो। जोंहा मोसौजों हालौबा हाया ओ बांसिन मोजांसिन जायो। हाया गोथौ गोथौ हाबनानै जोंबा गोबांसिन हाब्रु जायो आरोना थां आरो जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला हाग्राफोराबो बांद्राय मोजाङै थैनो नागिरा सा सााज्रां थाङो ओ बिदि बेनिखायनो जोंहा खोथिया फोनो थाखाय मोसौजोंनो हालेवग्रोनाय जायो जोंहा गिबियावनो खारायनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय सामार होनाय जायो औ बिनि उनावहाय जोंहा मै होबावनानै बेयावहाय आाखौ मोजां समान खालामनानै बैयावहाय खोथियाखौ ओ जों खिरखा बा बाल्थिङाव लांना नै आखाइजों सास्रो सास्रो फोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा ओ माइ गायनो थाखाय दुब्लिखौबो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा दै थानो थाखाय गिबियाव आलि दानग्रोनायबो जायो बेनि उनावहाय जोंहा आलिखौ खोनानैबो लाग्रोनाय जायो ओ जेब्ला जोंहा खोथियाया दान मोनसे बा दान खौसे जायो अब्ला जोंहा बि खौ गोरा जायोब्ला फुनानै बै हालौनाय दुब्लियावहाय जोंहा बेखौ गाय बिनि उनावहाय जोंहा औ जेब्लाहाय गसा बारियो माइआ गायनानै बि अब्ला जोंहा बैयाव हाग्रा फिसा फिसा जानायखौबो जोंहा फुनो फुनानै होयो बेनि उनावहाय जेब्लानो माइ रलै ओंखारो अब्ला बै समावहाय जोंहा कथि गासा फोरबोबो खुंनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा जेब्लानो माइया मोनो अब्ला जोङो बेखौ हानाय जायो ओ गोदोथ जोंहा खासिजोंनो हानाय जायोमोन माइ खौ नाथाय दानि जुगाव जोंहा मेसिनारि बा ट्रेक्टरबो ओंखारबाय माइ हाग्रा बिनि थाखायनो जों गोबाङानो ट्रेक्टरजोंनो हानाय जायो बिनि उनाव न'आव लाबोनानै औ जोङो गोदो मोसौजों मारान लानाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टर जोंनो ननाय जायो ओ बिनि उनावहाय जोंहा बैफोर माइखौ जानो थाखाय दुलि बा बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो
औ औ नंगौ
जोंनि थिं माइ आबादखौ बेफोरबायदि मावनाय जायो आरो नोंथांमोननि थिं माइ आबादनि अनगा मा मा आबाद मावनाय जायो आरो माब्रै मावनाय जायो आबादखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो नोंथां सोंनाय लेखा आंबो आबादनि सोमोन्दै नोंनो फंनैसो फोरमायथिना होनो आखायाव लाबाय नोंथां ओ आबाद होनोब्ला जोंना आबादाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनोहाय जोङो ओ गिबि आबाद होनना बुङोब्ला जोंना माइ आबादखौनो होननांगोन आरो नोंथां ओ जेरैहाय जोङो बोसोरनि जानो जानो थाखाय जोंनो जिनै दाननि जानो थाखाय जोंनो बोसोराव खनसे आबाद मावनाय जायो आरोना बे बे आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय जायो बे आबादानो जादों माइ आबाद माइ आबादखौ जोऔङो गिबियावनो माबोरैहाय मावो होनोब्ला नोंथाङा दहायनो फोरमायखानानै होलांबाय जे जोंनो गिबियावनो माइज्लि नांगोन होनना। एबा जोलै बे जोलैखौहाय जोऔङो ओ बस्थायाव नङाबा थौफोराव सोमना दोननानै हरसेबा हरनै सोमना दोननाय जायो। आरोना नोंथां बे सोमना दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्लानो दैनिफ्राय बोखांगोन अब्ला जोऔङो बेखौ गाजा ओंखारहो थाखाय हरसे हरनैबाव हायाव फोराननानै दोननाय जायो बे जे गाजा गाजा ओंखारगोन अब्लानो जोंङो दुब्लि फोथाराव लांनानै हालौनानै दोनखानाय हा हायावहाय जोंङो मै होनानै समान खालामनानै जोंङो बेखौ सारनानै होनाय जायो। जायो आरोना नोंथां मुथा मुथा हमनानै सा खांनानैहाय जोंङो बेयो ओ बास सान बा जि सान जायो अब्लाना बेयो एसे जौनो लायो आरोना नोंथां बिदिनो नैजि सानज्ञ जाब्ला जोंङो गोजौ जानो हमो बेबायदिनो जोङो दानसेसो जाब्ला बेखौ फुजानो जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंङोब्ला जेब्ला बियो दानसेसो जागोन अब्लानो जों गासै हाखौनो खारायना लाखांना दाननानै आलि दानना लानानै लाखांनानै जोंङो बेयाव आलि होनांगोन आलि खोखांनायनि नि उनाव जोंङो बे फुनानै दोननाय मुथि खौ जोंङो रोगानानै बेयाव लांनानै दोनहैनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय गामिनि आइजोफोरखौ लेंनानै बेखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ गोदोनि जुगाव जों ओ नुनो मोनबोदोंमोन दे ओ बयबो ज' ज' जालाय नानै आदि एबा खाला बदलि गायलाय दंमोन आरोना नोंथां गोदोनि दिनावह दा बे फाला बदल गायलायनायखौ जोंङो दानि मुगायाव नुनो मोनलिया आरोना नोंथां गासैखौबो जोङो हाजिरा होनानैसो गाय नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि बेेबो माइ आबादखौ मावनाय जायो माइ आबादनि अनगायैबो जोंङो दैज्लाङाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो बेबायदिनो जोंङो ओ सबायबिमा जोगोनार खुमब्रा जिंखा पानिलाव बायदिसिना मैगंखौ जोंङो दैज्लां बोथोरावबो गायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंङो बा फान्लु बायदि मैगंखौ जोंङो दैज्लां बोथोरावबो गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंंङो दानि मुगानि आबाद मावनाय आरो गोदोनि मुगानि आबाद मावनायाव गोबां फारागथि नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ दानि मुगायावहाय जोंङो गोबां बिबांनि रासायनारि हासार बाहायनायखौ जोङो नुनो मो मोनसै आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय दानि हाफोराहाय एसे हासार खम जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय हासारा खम जालांदों होनोब्ला जोंङो हाफोरावहाय गोबां दाखोल दाला गारनायखौ जोंङो दानि मुगायाव नुनो मोनो जेरैहाय प्लास्टिक जिस्रि गिजि बथल बायदि सिना गारनायनि जाउनाव जोंना हाफोरा हासार गैयै जालांनो हमदों बेनि थाखायनो जोंङो ओ दानिया रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जादों आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंङो रासायनारि हासार बाहायोब्लासो जोंनि आबाद फोथार एबा माइ माइ आबादखौथ' बुंला आंङो बेबायदिनो जों जोंनिहाय जेरै जिंखानि आबाद बा लेस्रा बा सबायबिमा बायदिसिनानि आबाद मावनायाव जोङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां गोदोहायथ' जोङो ओ जोंनि न'निनो हा सार गोबोरखि बेबायदि हासारखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। दा बेफोरखौ जोंङो बारा एसेबां बाहायनायखौ नुनो मोनला दा नोंथांनाव आं फंनैसो सोंथि सोंनो सानदों सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ दानि आथिखालनि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आथिखालनि आबाद मावनाय ओ बेयाव मा फारागथि नुनो मोनदोंबा दानियाथ' जोंना गोबां रासायनारि हासार बाहायो बे हासार बाहायनाया जोंनियावहाय देहायाव मा बायदि गोहोम गो ग्लैयो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां दानि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आबाद मावनाय बुङो ब्ला जोंहा बेयावहाय गोबां फारागथि दङ जेरैहाय जोङो गोदोनि जुगाव बेवहाय बेफोरबायदि रासायनारि हासार आरो ओ बेफोरबायदिखौ जों होनाय नुवामोन गोबाङानो जोङो बांसिन गोबोर हासारजोंनो आबाद मावनायखौ नुयोमोन जा जों आबाद मावो बेखौ गासिबो न'नि मोसौनिफ्रायनो ओ मोसौ खिनिफ्रायनो जानाय बै हासारनिफ्रायनो जों गोबां आबादखौ मावनाय नुयोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय माइ गायनाय आबादावबो जोंहा मोसौजोंनो गायनायखौ नुयोमोन गोबां। बांसिनानो नाथाय दानि जुगाव गोदान मुगानि ट्रेक्टर फैबाय बिनि जाहोनाव जोंहा गोबाङानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौबो नुनो मोनो आरो मैगं थाइगं गायनो थाखायबो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो एवनायखौ नुयोे ओ ट्रे क्टरजों एवोब्ला जोंहा गोबांखिनि ओ हा थायोब्लाबो जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोंहा आबाद मावनो थाखाय हाखौबो एवनानै लाग्रोनो हायो। बिनि थाखाय जों दा जोबोद बियो जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो नाथाय खायसेथिं मैगं थाइगंनि रासायनारि हासार बाहायनाय नि थाखाय जोंनि देहायाव जोबोर गाज्रि गोहोमबो गोग्लैयो ओ जेरै जोंहा बेैफोरबायदि मुलि होनाय मैगं थाइगंखौ जाबाय थायोब्ला बे मार आजारा जोंखौ नारसिननो थाखाय गोरलै मोनो आरो जोंहा गोबानाय बा खर' गिदिंनाय खर' सानाय बैफोरबायदि गोबां बेराम नारसिनो आरोना जोंखौ नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों
समाबोथ' जाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय साबायखर
औ नंगौ नोंथां